अ खोनादोंना नोंथां?
औ
अ खुलुमबाय नोंथां अ
औ दे नोंथांनिसिमबो खुलुमबाय।
औ खुलुमबाय नोंथां माबोरै दं नोंथां?
मोजाङैनो दं नोंथाङालाय?
अ आंबो मोजाङैनो दं नोंथां। अ बिदिब्ला जों अ बिदिब्ला जोङो दा अखानि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा सम दंब्ला
सम दङ नोंथां दे दे नोंथाङानो
अ
खौ सावराय ग्रोदो नामा
अ बिदिब्ला आं फोरमायगोरसै नोंथां अ अ अखा होनोब्लाथ' जों मिथिखायो अखाया दैज्लां समावहाय बांसिन हानाय जायो आरो अखाया जोंनि थाखाय गोनांथार मानोना अखाखौ जोंनो नांगौ अखाखौ माइ गायनो थाखायबो नांगौ जायो ओ अखा नङाब्ला गायनो हाया आरो जोंनो अखाखौ बायदिसि ना मैगं थाइगं गायनायावबो ओ नांगौ जायो आरो बे अखायानो हाखर दैमा दैसा बिलो बे फोराव ज' जाहैयो आरो बे ज' जाहैनायाव मानसिफोरा बायदिसिना प्लास्टिक जाबोर ओ गारहरनाय जायो। ओ दैयाव बेफोरबायदि गाज्रि बेसादफोरखौ गारोब्ला दैया गुबुंले जायो ओन दो बेफोरबायदि दैयाव गारनो नाङा लेथ्रा बुस्थुफोरखौ ओ जोंनाव अखाया बिफां गायनाय बेफोरावबो नांगौ जायो ओ दैखौ जों ओ दैखौहाय दंखल एबा खङायावबो मोननाय जायो ओ अखा आरो दै मोन्नैबो खेयानो जों दंखल एबा खुङानिफ्राय मोननाय दैखौ ओ जों लोंनाय जायो ओ नाथाय गुबुन गुबुन जाय गायावहाय दंखल एबा खुङाखौ मोननाय जाया बेसोरो दैमानि निजोराखौबो लोंनाय जायो आरो ओ बांसिनानो जायगा लाना जायगा दैनि बिराद प्रब्लेम जायो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो खोनायो जायगा लाना जायगा ओ
औ
अखा हानाया बिराद खम जायो आरो दंखलबो गायनो हा हायि थायो बिब्दि जायगायावहाय बिराद खस्थ' जायो दैनि ओ जों दैखौहाय जोथोनै लाखिनांगौ ओ जा एसे थानायखौनो दैया उम जोंनि सामफ्रोमबोनि थाखाय गोनां ओ जों दैखौ सामफ्रोमबो लोंनाय जायो ओ दै नङाब्ला ओ थांना थानो हाया ओ दैखौ जोंनो देहायाव थोजासे नांगौ जायो ओ जोंनि देहाखौ मो जाङै लाखिनो थाखाय दैया जोंनि थाखाय गोनांथार ओ दैखौ जों सामफ्रोमबो लोङोब्ला जोंनि देहाया गोग्गो थायो आरो थाजिम जायो ओ गासिबो खामानियावनो दैया गोनांथार जेरै जानाय लोंनाय मैगं थाइगं गायनाय ओ जेरावबो दैनि गोनां थेयो ओ दै नङाबानो जाया दैखौ हायोब्ला जों फुदुंनानैसो लोंनांगौ आरो बे दंखलनि दैया गिरु जानो नागिरो बेनिखायनो सरनानै लोंनांगौ जायो ओ जोंना खुङा एबा दैखरनि दैया साबसिन जायो ओ गेरु गैया जायो मानो बेआय अखानि दैयासो ओ जमा जायो ओ सानफ्रोमबो थोजासे बिबांनि गोग्गो दै लोंनांगौ दैखौ गोदौ होनानै गु सु ओ जानायनि उनाव फिलटार खालामनानै गोग्गो खालामनानै लानो हायो ओ दैया जों जानाय आदारखौ हजम एबा दोगोन खालामनायाव मदद खालामो आरो बिगुरखौ थाजिम खालामना लाखियो जोंनि देहानि नाङै मुवाफोर खौ गोलोमदै आरो आसुदै महरै गगारनायाव मदद खालामो ओ
हम
ओ थाइबें जेरै ओ जोंनि देहा ओ थाइबें खुमब्रा जिंखा आरो मैगं थाइगं फोर आरो ख-खमला तरमुस नारें कमला सेर फिथाइफोराव ओ गोबां बिबांनि दै थायो ओम बेफोरबादि मैगं थाइगं आरो फिथाइ सामथाइफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहाया गुसु आरो थाजिम जाना थायो ओ हाथायाव बायनानै मोननाय गुसु दैफोरा सावस्रिनि थाखाय बांद्राय ओ मुलाम्फा गोनां नङा उम बेनि सोलायै जों न'आव मोजां मोजां बानायना लोंजायो खारजि लेबु आथिया थालिर फ्लेनाय दै बायदिसिनानिफ्राय ओ न'आवबो बानायना दैखौ लोंनांगौ ओ सानफ्रोमबो जोंनि आदारनि फारिलाइयाव नांगौ बिबांनि ओ सिन नि प्रटिन मेजेम भिटामिन आरो दै थानाया गोनां ओ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होनायसै
ओं ओरैनो नोंगौ नोंथाङा जे बुंदों बेयो दैनि बागै बुंदों आरो बे दैया जोंनि जेनेबा थांनानै थानायावहाय जोबोद गोनां खौ नोंथाङा बुंबायानो उम
औ
दा अखा होनोबा जोंहा अखाया जोंनि थांनानै थान नायबा थांनानै थानायावहाय जिनाखि मावनाय दांनाय बेफोरावहाय अखाया गाहायै जोङो अखा होनोबा जों बांसिन माइ आबाद मावनायाव
औ
बेवहाय बांसिन गोनांथि जों
औ
अखा अखा हायाबा माने रानखाव रानसि जायो नालाय
औ नोंथा नेट बारा गैया खोना नोंथां नोंनाव माथोखौ मोजां खोना फैयाखै खोनादोंना नोंथां?
बे अखाया माने ओरैबायदि नुबाय माने नांगौ समावहाय बेबायदि नुबाय आरो बेफोरबायदिनो जादों ना
अ औ खोनादों दे नोंथां दासो खोनाबाय अ दासो खोनाबाय नोंथां अ दासो खोनादों नोंथां माथोखौ मोजां खोनायाखैमोन नोंथां
माने एसे लेट जाना खोनाहै माथोखौहाय
अ मा होनो बब्रा बब्रि खोना फैदों नोंथां औ माथोखौ मोजां खोनायाखै नोंथां
ओम
औ खोनाबायदे नोंथां औ
औ ओरैनोथ अखाया जोंनि जेबा आबाद मावनाय होन गासिबोआवहाय दोरखार जेनेबा बिफां लाइफां गायनाय आरिनाय माने जाय गैयाब्ला जों जोंनि गासै खामानियानो थाबथानानै थायो आरो
औ
आरो बेफोर अखाफोरनि जे हानाय बेयो थि नांगौ समाव हायिनि माखासे जाहोनफोरबो जों नुनो मोनबाय आथि खालाव जेरैबा जोङो जोंनि ओनसोल एबा एरियायाव जिबायदि बिफां लाइफां थानांगौ
औ
जानो हागौ बेफोर बिफां लाइफां खम जानायनि थाखाय अखाफोरा माने थिग नांगौ समावहाय हायै आरियै बेफोरो जाबाय
औ
आरो नों नोंथाङा बुंदोंमोन बे दैनि दै गैयाब्ला जे जोंनि थांनानै थानाय
औ
जोंनि देहा सो लेर सोमदोगोनां जायखौ जोङो ओ थानाय समावहाय गिलासि दै मोनलोङोबा जों मोजां मोनो देहाखौ थिगबायदिनो जों जेब्ला थिग मथन दैखौहाय लोंबाय थाया अब्ला जोंनियावहाय बायदिसिना माने हमसोनो हायै बेरामफोराबो जों जोंनियावहाय नुजाथियो जेरै बे आरोखि आरो नोंथाङा बुंदोंमोन दैखर फ्रो मानि जायगा लायै जायगा बबेहायबा मानि हा गोजौफोरावहाय जों बिराद मोननो गोब्राब जेनेबा थौलियावहाय
औ
माने जोबोद गोथौ गोथौआवहाय खुरनानै जों दैखौहाय दिहुननानै लाबोनांगौ जायो खल बा दैखर बेफोरनिफ्राय
औ
ओरैनोथ' एसे लेट जानानै खोनाहादों नमा नों
औ दायो मोजां खोनाबायदि नोंथां
अ ओम
औ
खोनाहैदों
औ खोनाबायदे नोंथां
अ ओम ओरैनो दैया थ' जोंनि जानाय लोंनाय बेफोराव जोबोद गोनां आरो जोङो दैखौ लोंनाय जानायनि अनगायैबो माखासे नोंथाङानो बुंलांनाय बायदि ओ फिथाइ-सामथाइनिफ्रायबो जों मोनो जेनेबा नों बुंलांदों दासो नै थाइबें खमला बेफोर बेफोर फिथाइफोरखौहाय जे जों जायोब्ला बेफोरनिफ्रायबो जों दैमोन मोनो बेबायदिनो नोंथाङा बुंलांदों जे फ्रिजवहाय दोननाय जे गुसु थान्दा दैफोरखौहाय लोङोबा जोंहा माखासे जोंनि देहायावहाय खहा गोनांबो जायो नोंगौ बियो थारैनो नोंगौ माने जों बांद्राय गरमब्ला मानि एखनब्ला मानि सैज' हायियाव थान्दा थान्दा दै नागिरो अब्ला जों बेखौहाय हरखाब लोङोबा मा जायो गगा मोननाय आरिनाय बा खब बसिनाय बेफोर जायो आरो ओम एसे लेट खोनाहैदों नामाथाय नोंनियावहाय रायलायनिया
अ बबा बबि एसे एसे लेट खोनादो
ओम ओम बा बेखौहाय दोनथ'नोसै नामा बेयावनो
अ बिदिब्ला दिनै रायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै होमबा नोंथां औ नोंथांजों रायज्लायनो मोना गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ दे नोंथांजों
औ बिदिब्ला दोनथ'नोसै नोंथां
औ औ